गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि हामलायथिखौ बावहरबाय नोंथां।
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि स सायावसो सावरायनो होन्नानै फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ फ्रियावनो दं।
अ बिदिबा नोंथां जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो होननानै। फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों मोजाङैनो सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
अ दे बिदिबा नोथां आं। आङो नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि एबा जानाय लोंनायफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनो होनाय।
औ जागोन नोंथां। बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रि होननानै बुङोबा थ' बेनो जोंहा अनला नारजि नाफाम ओमफ्राय सबाय साम' बेफोरनो दा बेखौ बोरै बानायो बिनि सायाव बुंसै नामा नोंथां? नाफामनि नाफामनि बादै बुंसै आं। नाफामखौ बोरै बानायो?
नाफामखौ बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै आं नोंनो फोरमायसै
औ नाफामखौ बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जोंनो नाखौ नांगोरगोन आरो। नाखौ औ नाखौहाय जोङो फोरान ग्रोनांगोन। बिनि उनाव नाखौ फोराननानै देग्लिनाय जायो जोंहा उवालाव ओमफफ्राय देग्लिनाय समाव जोंहा सोरबा सोरबा माबाखौ होयो सिजौ बिलाइ। फोरखौ होयो आरो सोरबा सोरबा थास'खौ होदेरो। ओमफ्राय थास' खौ देन्थाखौ होदेरबा साबसिन जायो होननानै बुङो। ओमफ्राय नाजों थास' देन थाजों ज' देग्लिनानै बेखौ उनावहाय मोननैजों मिक्स खालामथारो आरो गोजा। माने एसे दै जालायलायनाय जासिम बेखौ बे जेन'बा आथा नानायाव जेरैबायदि जायो बेबायदि एसे दैजोंहाय गलायनाय जायो आरो ना गोरा बे गुन्दै देग्लिनायखौ बिनि उनावहाय माबा मोनसे गोदोनि दिनावथ' बे औवा हासुुंआव सोनानै थालिर बिलाइजों खाथेनानै दोनोमोननो नाथाय दानि दिनाव बेखौ बयेमाव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां
ओमफ्रायो बिदि रि सोनानै दोनखांनायनि उनाव एसे माबासो मास मोनसेसो से दानसो दोननाय जायो बिदियैनो बिनि उनाव बेखौ हाननानै आरो एसे संफिननानै जानाय जायो आरो बेखौ संफिन नानै जानाय समाव बिदिनो माबा सोरबा सोरबा ओरैनोबो माबानानै एसे गरम खालामनानैबो जायो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो थाव होबाय बिदिनो पियास आरिफोरखौहाय जेरै ना नाफोर बाथोन देनोबा जेरै सङो बे बेबायदिनो संनानै जायो आरो सोरबा सोरबा। बेनो नाफाम बिनि माबायाथ' टेस्टआथ' एसे माबा ना बायदियानो जायो ना गोरान बायदिखौनो मोनजायो। ओमफ्राय मोनामनाय बेना एसे गावनि माबा
मा होननानै बुङो मोदोमनाय होननानै बुंनांगोन ओमफ्राय गोथावानो जायो आरो बियो गावनि मोनाम नाया बेना एसे बिदिनो ना गोरान मोनामनाय बायदियैनो थायो। बेनो नोंथां ना गोरा माबा नाफामनि बादै फोरमायनाया आरो अनलाखौ बोरै बानायो होननानै बुङोबा जोंहा गिबियावनो ओंख्रि संनायाव जा जा जिनिस फोर नांगौ जेरै बानलु संख्रि थाव हालदै बे फोरखौ नांगौ आरो बिजोंनो लोगोसे बिनि गोनांथार माबायानो जाहैबाय मुवायानो जाहैबाय अन गुन्दै बे अन गुन्दै खौहाय जोसा माइरंनि गुन्दैखौ मोनबा साबसिन जायो आरो। गोथावसिन जायो थावनाया ओमफ्राय ओरैनो दस्रा माइरंजोंबो जोङो बेखौहाय बानायनो हायो आरो। ओमफ्राय बेयावथ' जों माबा होनांगौ जायो खारदै बिखौ होनांगौ जायो। ओमफ्राय संनाया बिदिनो ओंख्रि जेनबा फार्स्टआवहाय दाउजों संबा दाउखौ एसे एवग्रोनानै लानांगौ जोंहा एवग्रोना लानानै बिनि उनावहाय माबा दै होबाय दै होनानै बे दैया गोदौ ग्लाब जाबाय थाहोगोन दसे बिनि उनावहाय जोंनि अन गुन्दैखौ सोरबा सोरबा ओरैनो आखाइजोंबो फ्रि फ्रि होयो। आरो सोरबा सोरबा माबा दैजों गलायनानै होनाय जायो आरो बे ओंख्रियावहाय ओमफ्राय बे उम अन गुन्दै होखांनानै जेब्ला ओंख्रिया गोदौफिनजासिम बे अन गुन्दैखौ ओंख्रियावहाय खोस्लिजों एरबाय थानाय जायो आरो बे ओंख्रिखौ ओमफाय बिनि उनावहाय माबा जेब्ला माबाया गोदौवो दैया मोजाङै बै ओं ख्रिया गोदौब्लाबो होमबा बेखौहाय बिदियैनो दसे गोदौ होनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेखौहाय अन गुन्दै होनाय समावहाय एरबाय थानायनि जाहोनानो जाहैबाय बियो एरबाय थायाबा बे जे जोंनि अन गुन्दैया माने ओं ख्रिनि सिङाव गोदोलांनानै फिथर फिथर जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बियो नङाबा बियो अन गुन्दैया गोदोनानै एसे खामथाब नाय बायदिबो जानो हागौ आरो नोंथां बेनि उनाव गोदौनानै माबाबा जेब्ला दसे दोनथ'यो होमब्ला जोङो संख्रिखौ नायबाय बिनि थावनायखौ नायनो थाखाय बिनि उनावहाय खारदै होबाय खारदै होबा ओंख्रिया गोजा जाहैबाय आरो। बेनो जाहैबाय औ अनला ओंख्रिनि सिनायथिया औ नोंथां।
औ नोंथाङा आङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थिग बेबायदिनो आंबो जोंनि बर'फोरा जानाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो आं फोरमायनो सानदों। ओ बेफोरनि गेजेराव दोङो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रा ओ बारि बालाफोरनिफ्राय नायगिरबायना जाग्रा ओ हारि आरो नोंथां ओ बेफोर ओंख्रिफोर खौ मा होनो गुबुन हारिफोरा जानाय जाया आर' जोंनि बर' फोराल' ओ बांसिन नागिरनानै जायो।
औ
बेफोर मैगंफोरखौ जानायनिया गोबां मुलाम्फा दङ जोंहा बर'फोरा ओ मा होनो बेफोर हाग्रा बंग्राखो जाना मेगंफोरा गोबां भिटामिनफोर थायो आरो मुलिया आरि दफाङालाय नोंथां बेखायनो बेफोर लाइफांफोरनिफ्राय जानाय ओंख्रिफोरानो जाहैदों जेरै दोङो मा होनो खिफि बेन्दों दोङो खिफि लाइफां ओ इनिफ्राय दोङो बेफोरखौ खिफि लाइफांखौ जायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो होननानै मिथि ओ मा होनो? मिथिना मोनो आरो नोंथां जेरै जोंहा उदै बा उदै सानाय जायोबा बे खिफि बेन्दोंनिफ्रायनो जोंहा जायोब्ला उदैया सागानाया एबा उदैया मोजां जायो होननानै बेफोरो फोथायनाय दङ आरो बेबायदिनो मा होनो बर'फोरा बेनि अनगायैबो जाबावो आरो नोंथां जेरै मानिमुनि मानिमुनियाबोथ' जाहैबाय नोंथां मोननाय मेसें बोथोराव नारा बारि एबा माइ आबाद फोथाराव मोननायानो मोनसे ओंख्रि आरो बेयो हायाव मानलायो बेखौबो जोंनि बर'फोरानो जायो आरो बेबो मोनसे आयुरवेदिक होननानै जोङो फोथायो जेरै जोङो फुंबिलियावनो उदै बासियाव बिनि गोथां बिलाइखौ जायोब्ला उदैयाव जानाय गेसाबो खमायो होननाय मोनसे फोथायनाय दङ आरो
औ
मा होनो उदै साबाय थायोब्ला बेखौ जानांगौ होननानै बुङो बेखौ जोंनि बर'फ्रा गुबैयै मा होनो आलुजों एवनानैबो जायो सोरबा बेजों गोजाबो एवनानै जायो आरो सोरबा आरो मा रुनानैबो जायो आरो ना मैद्रु होननानै बुङो आरो बेखौ बिदिबो खालामना जायो आरो नोंथां आरो दंबावो जोंनि गेजेरावनो मा होनो बिदि जानाय मा होनो लाइफां जेरै मा होनो अन्थाइ दाजाब खेरा दाफिननि खेरा दाफिनिफोरखौ गोबां जायो बेखौ खेरादाफिनि फोरखौ मा होनो अमा बेदरजों जायो आरो सोरबा सोरबा अमाजों जोबोर गोथाव जायोना खोनादों जानो औ आरो दोङो बेबायदिनो मा होनो मा होनो बेखौ औ हाग्रानिफ्राय जानाया जेरै लाफा सायख' दङ दिंखिया दङ सिब्र' दङ बेफोरबो जाबाय जोंनि बर' सुबुंफोरा जायो आरो नोंथां बेफोर जायोब्लाबो जों जोबोद गोथाव बेफोर ओंख्रिफोरा औ नोंथां आरो दंबावो बेबायदिनो थास' ओंख्रि थास'खौबो जायो जोंनि बर' थास'खौथ' नोंथां मा होनो थास'नि फेंखा थास'नि खर' थासनि मा दा गासैखौबो जाजोबो आरो दासनि बुगा बै गोसोम दंफांनिखौ थास' खौबो जायो बेफोरखौ जायोबा मा होनो जोंनि मा होनो मोदोमाव गुबुननिफ्राय बह'नानै थैलांनायनि गोनांथि गैया नोंथां थैया जोबोद बारायो होन्नानैसो फोथायनाय दोङो आरो थास'नि बिथ थराय बेफोरखौबो जायो आरो नोंथां जेरै थास' बिथरायखौबो नाजों जायो जेरै ना गोरान ना गोथांफोरजों जायो आरो नोंथां बेबायदिनो थास'नि खर'खौबो सोरबा सोरबा जायो मा होनो खारै खारै ओंख्रि जायो नाजों आरो थास'नि फेंखाखौ सोरबा नाजों संनानै जायो आरो नोंथां जोबोर गोथाव जायो बेफोरो ओंख्रिया थिग बेबायदिनो दंबावो आरो जोंनि गेजेराव मा होनो बिदिनो लाइफांनिफ्राय जानाय जेरै मा होनो बेखौ मा ओंख्रि होनो नोंथां मैथा मैथाफोरखौबो जेरैनो मैथा जों नाजों जोंनि बर'फोरा जो जायो बिफोर मैथाया दा जोङो गोजां गरम गरम बोथोराव मोननाय मोनसे मैगं बेखौ नाफोरजों जायो जायो आरो नोंथां जेरै नाफोरजों खायफा खायफा अमाजोंबो जायो दाउजोंबो जायो नोंथां बेयो एवनानैबो जाजायो नोंथां मैथाया बे मैथाया ओंख्रिया गुबैयै मा होनो गोदो जों बर' सुबुंफोराल' जायोमोन दा नाथाय बे मैथाखौबो गुबुन हारिफोरा जानायखौ नुनो मोनबाय बे मैथाया गासै जों जाजायो आरो जेरै दालिजोंबो जायो जाजायो खान्थालनि बेगरजोंबो बे मैथाखौ जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां आरो ना फिसाफोरजों रुना जायो ना गेदेरफोरजोंबो रुदुबना जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा नुनो मोनो बेफोरबायदि नाया जों बर' हारिनि एसे जों कालसार होनना बुंनो हायो कालसार माने जो मा होनो मोनसे दोरोङारि होननानै बुङो आरो नोंथां बेफोर मखौ खाथि नाजानाया दा बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समाबो जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां औ औ खोनादों नोंथां औ
औ दे गोजोन्थों नोंथां